औ
औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन
एसे फ्रि फ्रियानो दङ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा औ खोनादों नोंथां ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
औ जाखांबायमोन
मा ओंख्रि जानायमोन
जोंहा आलुजों जोगोनार आरो अमा बेदरमोन
ए जोबोरैनो गोथावमोन माथो
अब्ला नोंथाङा मा खालामदो
मा आंबो नै दासो ओंखाम जाखांनानै औ आं दायो दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ
औ
माने आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला आयदानि बागै दावगायदसै जि खोमा
औ हागोन नोंथां
आयदाया औ आयदानि बागै आवगायदोननोसै आयदायानो जादों जिथु जोंना सोलोंथाइ औ फरायनाय जिथु जों आथिखालनि जों थासारि आरो गोदोनि थासा रि जों मा फारागखौ नुनो मोनदों फरायनायनि बागाव बा जों माबोरै मुलाम्फा मोनो हादों बा मरै जोगाना खहा मोननो हादों नोंथाङा फिनिश थाखाय बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उ औ हागोन नोंथां फरायनायनि जौगानायनि बागै बुङोब्लाथ' औ गोदोनि फ्राय आरो दानिफ्राय बुहुद माने फाराग जानानै फैबाय गोदोनिथ' इमान माने फरायनाय गैयामोन स्कुल गैयामोन नङा होमबा फरायनायाव फरायनो थाखाय दाथ ओ' बुहुत माने स्कुल आरो कलेज गोदान गोदान जायगायावनो ओंखारबाय जे जों गोबां रोखोमनि ओ बेलेग बेलेग बिजोंजों जोङो ओस्कुल फरायनो हायो कलेज फरायनो हायो बेलेग बेलेक डिपार्टमेन्टाव जों थांनो हायो। ओ बेफोरबायदि फरायनानै जों गावखौनो ओ मोनसे गोग्गों सोलोंथाइ लानानै मोनसे मोजां स्टुडेन्ट एबा मोजां फरायसा एबा मोजां ओ ओ गभारमेन्ट जब लानो थाखाय जोंहा मोनसे मोजां राहा मोननाय जायो आरो सोलोंथाइ नि हेफाजाबै अब्ला जोङो दायो माने ओ बहुद ओ बेफोरबायदि सोलोंनानै बुहुद माने डेभेलप जानायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो सिगांनिफ्रायनो ओ गोदोनि जुगाव बुङोबोला गोदोनि जुगाव बुङोब्ला ओ जोङो गोदो स्कुल कलेज आरो इमान फरायग्राफोरबो गैयामोन आरो गोदोनि माने गोदोनि मानसिफ्रा सानोमोन जे ओ बेफोराव फरायनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेफोराव थाङोबा जोंहा ओ न'नि खामानिया थाला गोन बेफोर ओ स्कुल आरो कलेज फरायोबा जोंहा बुहुद माने ओ लस जागोन बेबायदि ओ जोंनि गेजेराव मोनसे सानखांनाय फैयोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा दायो माने ओ गुबुन मानसिफोरखौ नुनानै जोंनि मानसि फ्रा एबा फरायै मानसिफ्रा जों दायो सोलोंथाइ लानो गोसो जानानै माने माने सोलायबोबाय आरो गोदोनि बायदि नंलिया दानि मानसिफोरा बुहुद माने सिगांनिफ्राय आवगायबोबाय आरो जेरैहाय जोङो दायो ओ मोनसे ओ फरायनो थाङोब्ला मोनसे दिडपार्टमेन्ट फरायनो थाङोब्ला जोंहा ओ एसे रांनिबो खरसा जायो नङा होमबा दानि जुगाव थ' जेराव बिथाङा रांनि खरस जायो बिनिखायनो ओ जोंहा दायो मोनसे फरायनानै एबा मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानानै जोंहा साख्रि बा ख्रि ओ लानो थाखाय बेफोर सोलोंथाइफोरखौ लानाय जायो नङा बेफोरखौहाय जों फरायनानै सोलोंथाइखौ लानानै जोंहा ओ साख्रि बाख्रि मोनोबा एबा मोनसे ओ नोङो रां आरजिनो हायो एबा नोंनि थाखाय डेभेलप थाखाय मोजां जायो आरो बेफोरनि जों दा ओ फोर सोलोंथाइफोरखौ लानानै गोबां साख्रि बाख्रि मोनबाय नङा होमबा बिनि उनावहाय जोङो गुबुन मोनसे आरो इयुननि थाखाय जोंहा जिखुनु गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनो हाबाय मोजां ओ जेनेबा फरायहोनो हाबाय मोजां स्टादि होनो हाबाय बेफोरनो आरो गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय बेफोरखौ माने गोबां फाराग ओ नुनो मोनबाय आरो दायोथ' आरो गोदान गोदान फरायनानै ओ डक्टर इन इन्जिनियार आरो ओ आइटि आइ फरायनानै बुहुत देभलप जाबोबाय आरो दायो गोदान गोदान अफिसार एबा इउपिएसि एपिएसि फराय नायनि जोंहा गोबां माने ओ ओ अफिसार जानो हानाय जाबाय आरो अब्ला नोंथाङा ओ दासिमहालागै गो गोदोनि बायदि गोदोनिफाय आरो दानिफाय ओ दिफारेन्स नुबाय नङा होमबा बे डिफारेन्सआवहाय नोंथाङा ओ दानिखौ माबायदि रोखोमै सोलायनाय नुदों नुदों एबा दानियावहाय माबायदि डेभेलाप जादों बेखौ खोनथानो हागोन नामा
औ हागोन जों दानियाव मारै सोलायनाय नुदों बा मारै जौगादों बेखौ जों नायोब्ला गोबां जौगानाय खौ नुनो मोनो जों दा आथिखालावथ' गोबां बिदिनो फरायनायनि बागैयावथ' जों गोबां जौगानाय बादों जिथु सुब सुब सुबुं माहारिया जों गोबां बिदिनो जौगानायखौ नुनो मोनदों। आ
जासिगोन औ हेल' हेलौ नोंथांनि रायलायनायखौ खोनायासै हेलौ